हेल'
हेल'
औ नोंथाङा आंनो ओ कल खालामनायनि हेलौ खोनादों ना नोंथां? हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनायाखै नोंथां हेलौ हेल'
औ हेल'
औ खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल'खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां हेल'
औ खोनादों ना नोंथां? औ नोंथाङा आंजों ओब हेलौ- हेलौ
औ हेल'
औ खोनादोंनाा नोंथां?
औ खोनादों खोनादों
औ ओ नोंथाङा आंनो फन हरनायनि जाहोना मामोन एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ आं होमबा नोंथांनो नोंथांनिसिम बिगियाननि। मोजां आरो गाज्रिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा मिनथिनो लुगैदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां थारैनो दे होमबा जोंनिया जागायसै नोंथां। ओ जोंनिया बि। गियान होननानै बुङोब्लाथ दानि जुगाव दानि मुगाया जोंनिया गोदोनि। जोंनि जा जोंनि रायजो सुबुंनि रायजो। जानाय ओ आरो दानि जा बिगियान जौगानायनि जोहै। जोंनिया दा समनि जिउआव जा सोलायनाय फैदों बेथ' नुबोगासिनो जों गोबां गोबां सोलायनाय फैदों जेरै जोंनिया गोदोनि समाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव‌ थांनो गोनांमोनब्ला जोङो गोबां सम लायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जों। गारि मथर दिहुननानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबा जोङो खम। नि गेजेरावनो सम बै जायगासिम जोो मोनहैनो हायो बिनि अनगायैबो। जोंनिया बिगियान जगानायनि जाहोनाव जोंनिया। जा दै दैलाजों हान्थिनाय। जाहाज नाव बिनि अनगायैबो अख्रांजों बिरनाय। बिरखं हेलिकप्टार आरो प्लेन बेफोरबायदि गोबां। ओ जोंनिया बिगियाननि जौगानायनि जोहै दिनै। जोङो बानायनो हाबाय जायनि जाय जाहनाव जोङो थांनो हायि मोनसे। दिप एबा गुबुन मोनसे हादोरफोरावबो जोङो दिनै खम समनि गेजेरावनो जोङो दावबायनो हा। दावबायनो। नानै फैबाय जै जेरै जोंनिया। दैमा गेजेराव थानाय मोनसे दिपाव जोङो गोदोयो। ओ थांनो हायामोन नाथाय दि दिनै जोङो बैफोरबायदि गिदिर गोिदेर हाग्रा जेरै। दै लैथो गेजेराव थानाय दिप बेफोरावबो जोङो दिनै संहैनानै दिनै न लु। नो हानाय एबा रायजो जानो हानाय जानानै फैबाय बिनि अनगायैबो गोदो। ओ जोङो गुबुन दाबसे हादोराव थांनो जोङो हायामोन जे आइथिं। थांनो गोनांब्लाथ जों गोबां सा ओ। सम सम एबा गोबां सान लागोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो। ओ। दसे समनि गेजेरावनो जोङो थाम एबा ब्रै घन्टानि गेजेरावनो जोंनि भारत हादरनिफ्राय। गुबुन आमेरिका हादोर एबा गुबुन हादोरसिम जोङो थांनो हानाय जानानै फैबाय आरो। बिनि अनगायैबो जोंनि जा जिउआव सानफ्रोमबोनि। जिउआव मबेलाबो जोंखौ गोबां। मदद होदों नोंथाङा बे मबेला जोंखौ माबोरैहाय। मदद होदों बेसे एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ मबाइलाथ जोंनो गोबां मदद होदों। जेरै बबेयावबा सोरबा माबा माबा मोनसे जायोबोला। इम्परटेन्ट खामानिफोर जायोब्ला जों बेयाव फन खालामनानै। बा ओ कल खालामनानै जोङो फोरमायहरनो हायो।
नंगौ नंगौ।
लोल लोगोसेनो। ओ अबे बबेयावबा थांनो गोनांब्ला जोङो। ओ थानो गोनां जायो नालाय बेयाव जोङो अनलाइनावहाय। बायदि रोखोमनि हटेल बुक खालामनानै बुकिं खालामनानै थाहैनो हायो। आरो लोगोसेनो। ओ इमेल लिरनानै बा जोंनि लोगोफोरनो गोजान गोजानाव थानाय लोगो। फोरनो जों एसे फोरमायहरनो हायो।
नंगौ थारैनो।
बेखिनियानो नोंथां।
औ बिनि गेजेरजोंबो जोङो ओ मबाइल फन मबाइल फननि गेजेरजों जो जोंङो गोदोनि समाव लाइजामसो गोजान गोजान जायगायाव थानाय सासे सुबुंजों जों सावरायनो थाखाय लाइजामसो लिरनो गोनां जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो ओ बिथांनो जोङो फन हरनायनि गेजेरजों ओ ओ फन हरनायनि गेजेरजों जोङो एसे समनि गेजेरजोंनो बिथांनि ओ गोसोनि साननाय हनाय एबा गोसोनि खोथाफोरखो जोङो मिथिनो हानाय जानानै फैबाय आरो गोदोनि समाव जोङो लाइजाम हरनाया बै बिथांनिसिम सहैगोन ना सहैयामोन बिनि जेबो जोङो गेरेन्टि गैयामोन आरो नाथाय दिनै जोबोर ओ इजि जानानै फैबाय आरो जोंनि जिउआव बेनि अनगायैबो जोङो मबेललजों ओ सोलोंथाइबो लानो हायो नंगौना नोंथां
औ अनलाइनाव सोलोंथाइ लानो हायो नोंथां जेरै करचिं क्लास बो बायदिसिना ओरै माबा अनलाइन क्लास लानो हानाय जाबाय दानिया नोंथां
नंगौ नंगौ जोंनिया बिगियान जौगानायनि जोहै जों दिनै जोङो ओ जा मेगनजों नुयो बेरामजों ै बिखानि सिङाव जानाय ओ बेराम एबा पाथर अन्थाइ बेफोरबायदिनो ओ गोबां बेराम फोरखौ जोङो जेरै उदै सिङाव जानायखौ जों नुनो मोनामोन ना गोदोनि समाव ना बिनि थाखायनो जोंनिया गोबां सुबुङा थैनो गोनां जायो जादोंमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो बि- गियान जौगानायनि जोहै जोङो ओ गोबां दाजिम दिहुननो हाबाय जोङो बिनि थाखाय जोङो उदै सिङाव जानाय पााथर एबा ओ बिखानि गाराय बेफोरखौबो जों दिनै फाहामनो हानाय जानानै फैबाय बेनि अनगायैबो जोंनिया नासाया गोबां जौगानायनि जोहै जोङो ओ अखाफोर फारसेबो जोङो था दिनो- दिनिनि समाव जोङो ओ दावगानो हानाय जानानै फैदों आरो
औ औ
निया ओ नंगौ बिनि अनगायैबो जोंनिया ओ गोबां जाय बेसादखौ जोङो मेगनजों नुनो मोना बे बेसादखौ ओ जोङो माइक्रस्कप फोरजों ओ जिबसाफोरखौ माइक्रस्क स्कपफोरजों नायनानै ओ जोङो मोनथिनो मोननाय जानानै फैदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया ओ बिगियान जौगानायनि गेजेरजों जोङो ओ गोबां मुलाम्फाबो जादों नाथाय बेराफार फारसें जोङो गोबां ओ खैफोदावबो गोग्लैनाय बायदि खहाबो जादों आरो औ थारैनो नोंथाङा ओ नोंथांनि मिथिनायाव बिगियान जौगानायनि जोहै मा मा खहा जादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ बिगियाननिफ्राय बिगियान जे मबाइलनिफ्राय बहो गोबां खहाबो जानो हम मोनदों नाथाय जोबोद मोजांबो जादों उम खहाया बेनोदि ओ गोबां मानसिफोरानो मबाइल लायो बा मायबा मोनसे कम्पिउटार लायो कम्पिउटार लानानै उओ कम्पिउटाराव बायदिसिना गेम गेलेयो बायदिसिना गाज्रि बेसाद बायदिसिना फन फन रायलायनाय मानाय बेनिफ्राय गोबां फरायनायफोरखौ माबा ज्राब दोननो नागिरो आरो ना औ बेनिफ्राय उम गेमफोराव बिजि जानानै फरायनाय सोलोंनाय जेबो गोसो गो गोसो गैयि जालाङ थाङो जानाय लोंनाय एख' खुब गैयै जालाङो बेखिनियानो नोंथां
औ थारैनो जोंनिया ओ बिगियाननि जौगानायनि जोहै जोंनिया बेराफारसेथिं गाज्रि जादों होननानै बुंङोब्ला जोंनिया जा गारि मथर दिहुनदों गारि मथर दिहुननायनि जाउनाव जोंनिया ओ जा गारि मथर बेनि थाखाय जोंनिया बारहावाया गेब्रेंनो हमदों आरो बेराफारसे इथा दारिमिन एबा कल कलखारखाना
औ औ
बेफोर दारिमिननि थाखाय जोङो दिनै ओ जोंनिया सरखार कलखारखानानिफ्राय बनायगा एबा गाज्रि दैया जोंनि दैखौ बो गुबुंले खालामदों बेनि अनगायै जा कलकारखानानिफ्राय गनाय उखुन्दै बेबो जों जोंनि बारहावाखौ गेब्रें जादों आरोना बिनि अनगायैबो जोंनिया ओ गामि ओनसोलाव
गामि ओनसोलाव नङा जे जोंनि दिनैनि समाव गोबां टा टावारफोर गायसन जाबाय जायनि जाउनाव जोंनिया जा फिसा फिसा जि फिसा दाउसिन दाउला बेफोरो जोबोर खहायाव गोग्लैदों एबा थैलांनो हमदों रेडिअ' सेसननि जोन
औ
नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानगोन ना जे जा रेडियेसन जानानै जोंनिया दाउफोरा थैबाय बेफोरखौ ओ नोंथाङा होबथानायनि माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां
बेनि होबथानायनि जाहोना बेनो जागोन नोंथां ओ जोंनिया टावार फोरनि थाखाय बिराद रेदिसन जाबाय जोंना दाउ थैयो मानसिफोराबो बेमार जायो जेनेबा बेफोरखौ होबथा नायनि जाहोना बेनो टावारखौ होदोंब्लाबो जेनेब्ला होदोंब्लाबो खह बानायनो जेनेबा एसे मिटार गोजान होनायखौ एसे खमायोब्ला जेनेबा बेखौ सुफुंनो हायो आं आंनि मथिबा सुफुंनो हायो आरो ना नोंथां जेनेबा ओ गारि मथर टर सालायनायखौबो जोङो पेट्रलजों सलाया लाफानो दैजों सालायनो जेनेबा दैजों सलायनाय बानायनो हायोब्लाबो जोंहा जोबोद मोजां जागोन आरो ना नोंथां
थारैनो थारैनो ओ दा बिगियान औ नोंथाङा माबा बुंनो सा
औ नोंथाङाबो बुंजाग्रोगोन दे
जोंना जा बिगियाननि ओ गेजेरजों बिगियाननि जौगानायजों जोङो दिनै गोबां मुवा बेसाद जोंनि खामानियाव जोंनि जा अराय समनि थाखाय बाहायनाय खामानि जोंनि बेयाव जोङो गोबां हेफाजाब मोननो हादों बिदिनो थिग नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो माबा मोनसे ओ लाइनफोरनि एबा कारेन्टफोरनि दिनैसिम माबायदि जेनै जौगानायखौ नोंथाङा मोनदों एखे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
जोंनि जाथ गोदोनि समाव जों खारेंजों थाफेरनो मोनाखैमोन गोदोनि समाव जों साथि बा खे रासिन थाव जा खेरासिन थाव बेखौ जोङो साथि माबा जलायनानै फरायनो मोनदोंमोन गोदोनि दिनाव नाथाय जोंनावथ' नुनो मोनलिया गोबां गथ'फोरनाव सोङोब्ला साथिया मा होननाय रखमसो जानानै दङ दाबायदि दानि जुगाव मानो होनना बुङोब्ला दा बि गियाननि जुग जाबाय नालाय नोंथां दानिया बेफोरखौ नुनो मोनलिया आरोखि
नंगौ नंगौ गोदोनि सम
लाइन खारें एबा खारेंफोर गैयिनि टाउनाव जोङो साथिफोरजोंसो
खोम थानांगौ जायोमोन आरो मुवा एम्फौ एबा जे समाव जोंनिया औ जे समाव जोंनिया साथि बो गैयामोन बै समाव जोङो खोमसि खोमलावैनो बोरमा मोसौ एबा बान्दोरफोर बायदि बेफोरबायदि खोमसि खोमला थानो गोनां जादोंमोन आरो
औ नोंथां औ।
औ थारैनो जोंनिया दा नोंथां समाबो जाबाय आरो नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां जों।
बिगियाननि औ बिगियाननि मोजां आरो गाज्रि गोहोमनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरोना।
गोजोन मोनाबिलि होमबा नोंथां औ गोजोन मोनाबिलि औ नोंथां।
दान दाननाय